हेलौ
औ
नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ अब्ला जोङो बैसागुनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे औ।
बैसागुनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा नोंथां?
औ बैसागुखौथ' जों गासै आसामावनो फालिनाय जायो गासैबो हारि माहारियानो गावबा गाव नेमखान्थिजों फालिनाय दायो थिग बेबायदिनो जों बर'फोराबो गावबा गावनि नेमखान्थिजों बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनथाम रोखोमै फालिनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय रंजालि बैसागु काति बैसागु आरो मागो दमासि नोंथाङा रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो बर' माहारियानो जोङो बै सागुखौ आमाय थुख्ल' होननानैबो बुंनो हायो। जेनबा बाैसा। सागुनि गेजेरजों जोङो बर' माहारिया मोनसे सिनायथि मोननाय बैसागु होनोब्ला अल आसामावनो मिथिनो मोनो आसामावल' नङा गासै सा सानजायारि ओनसोलावनो मोनथिनो मोनो।
थारैनो
बेखौ लानानै नैनो बर'नि बैसागु फोरबो माबायदि खुङो आरो माबोरै खुंलाङो बेफोरनि बारै जोङो मोनथिनो मो मोनखायो जेरै बैसागुखौ सा स्नि सानहालागै खुंनाय जायोना नोंथां
औ रंजालि बैसागुखौ जों स्नि सानसिम खुंनाय जायो।
औ जेरै सैथ्र दाननि जोबथि दान दिनखौ जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै खुंना लानाय जायो! बेनिफ्राय बैसागनि सि से थारिखनिफ्राय सुबुं माह माहारिया बयबो उन्दैया गेदेरखौ मान होयो गिदिरा उन्दैखौ अनो थिग बे बेबायदियैनो गाजा गोमजायोै बयबो न'खर न'खर हाबलायनानै रंजायो नंगौना नोंथां‌
औ औ थारैनो बै मानसिनि बैसागु होननानै बुंगोन नामा बेखौ जों बैसागुनि से खालार खालि फालिनायखौ बै सानखालि जों। गासैबो ज' जानानै इसोरनिसिम आर'ज गाबो। लोगोसेनो गोदान गोदान गोदान सि जोम गानो। आरो लोगोसेनो बायदिसिना जागोन। खाग्रा मुवा बानायनाय जायो।
औ नोंथां।
मिथिंगानिफ्राय मोननाय दिंखिया दिंखिया गोरलै बेखौ जोङो बैसागोनि से खालारावनो जाजेननाय जायो । आरो बेजों लोगोसे दे दंबावो खान्थाल गोल खान्थाल गोरलै थालिर फस्ला
औ नोंथां । थिग बेजोंनो बैसागुखौ लोब्बा लाखि खिनानै बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनायबो दङ ना नोंथां जेरै गोखा गोखै जानाय बुङो खायफा खायफाया बेखौ चैत्र दाननि मोसौ दिनाव जानायखौ जों नुनो मोनो । आरो खायफा खायफाया बैसागु स्नि सान रंजाखांनायनि उनाव खायफा खायफा ओनसोल लायै ओनसोल जानायखौ जों नुनो मोनो । थिग बेबायदिनो जोङो गोखा गोखैखौनो खुंखा जानायबो होनना बुंनाय जायो । बे जानायाव जोङो गोदोनि फ्रायनो मोनसे फोथायनाय दंबोयो बे बे गोखा गोखैखौ जायोब्ला माने थांनाय बो सोरनि बेमार आजारफोर बेफोरखौ खार खार थोंसै आरो गोदान बोसोराव जेबो खै फोद आफोद बेमार आजार जाया । बेफोरखौ माखासे फोथायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो एबा जाबोगासिनो नंगौना नोंथां?
औ थारैनो बे बाथ्राया सैथो ।
खुंखा जानायाव गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइ बेन्दों रोदा बिबार बिफां गोबां हारिनिनो लाइफांफोरखौ बुथुमनानै जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो । जेरै अमाजों दाउ जों गावबा गाव गोसो बायदि जानायखौ जों नुनो मोन नंगौना नङा नों थां?
नंगौ नोंथां थारैनो बे बाथ्राया सैथो । बे गोदान बो सोराव जों गावबा गावनि मोनसे ओ हारिनि सिनायथिखौबो जों होलांनो हायो होननानै बुंनो हायो ।
औ नोंथां ।
जों जोंनि मोसानायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङाव जों दिन्थिनो हायो । मुलुगाव सिनायथि होनो हायो आरो दंबावो जोंहा दामनाय देनाय बे दामनाय दे देनायखौबो जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों । बे सोलिबोनायखौ जों इयुनसिम इयुन जोलैनि थाखाय थिनानै दोनलांनो बा जों बेखौ उन्दैफोरनो फोरोंलांनो मोनसे खाबु होननानै जों बुंनो हागोन आरो बे जोंनि रंजानायाव बाहायनाय दामनाय देनायफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
दामनाय देनाय होनोब्लाथ गोदोनिफ्राय जेरै रंजादों थिग दाबो बेबायदिनो जोङो जौगाबोनाय बा दामबोनाय खौ जों नुनो मोनदों दामनाय बेला दामनाय देनायनि बेलायाव जेबो सोलायनाय नु नो मोनाखै गोदो जेरैमोन दाबो बिदिनो ओनसोल लायै ओनसोल समान बा एखे जानायखौ जों नुनो मोनो। खायसेयाव बेबायदिनो मेमरिस इउटुब बेफोरबायदिजों मोसानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरो ओनसोल लायै ओनसोल। जे जायगायाव माखासे ओनसोलाव दास सिमबो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै गामियाव नखर नखर हाबनायखौ सेंग्रा सिख्ला बयबो ज मोसानाय बोराय बुरै बयबो ज' मोसानाय रंजानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो। बेनिखायनो आं बुंनो सानदों बेखौनो माने बैसागु जानाया गोदोनिफ्राय आरो दासिमाव समानैनो दं आरो मोजाङैनो मोजां जौगाबोनायखौ जों नुगासिनो दं।
औ
नंगौना नोंथां
नोंगौ बे बोथोरावनो गोबां जों मिथिंगानि महरखौ सोलायनायखौबो जों नुनो मोनो
जेरै बिफां लाइफाङाव गोदान बिलाइ खिलिनाय दाउ खौऔ गाबनाय बैफोरखौ जों नुनो मोनो
औ मानसिनि गोसोआ जेरै गोरलै गोसो लानानै गोदान आगान सुरनायनि मोनसे लामा होननानै जों बुंनो हायो बैसागु खौ थिग बेबायदिनो मिथिंगानि बो मोनसे गोदान जिउ मोनफिननाय बायदि जोङो बुंनानै बा सारनानै लानो हायो। आरो मिथिंगायाबो बेखौनो फोरमायो होननानै जों बुंनो हागोन आरो जेरैहाय दैमा दैसायाव गोदान जिउ मोनफिनो दैमा दैसानि गासै रानज्रिनाय बिखायानो गोदान दै जों उसिफावनायजों बेयाव थानाय ना खांख्राइ साम बायदिसिना जिबियानो मोनसे रंजानायनि दोहौ सोमजियो।
औ नोंथां
नोंथाङा
थिग बेबा बिदिनो बैसागुआव आरोबाव जेनेबा सम लायो बा दिन लायि दिन मोनफा मोनफा जेनेबा मोसौनि सानाव आरो माखासेफोर गोदोहाय मेथाइ खनबोनायखौबो जों नुनो मोनोमोन । जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा खिथेर बायदि दाजा बिफा हालुवा बायदि जा बेफोर मेथाइफोरा जोंनि गोसोखौ बोनो हाथाव । माने जों बेफो खौ जों दासिमबो खोमनानै लानाङा ‌। बैफोरो बैसागु बोथोरजों जोबोद मोजां सोमोन्दो दं ‌। जों बेखौ सानो । आरो बैफोरो ओ सोल लायो ओनसोल गोमालांबाय आरो खायसेयाव दास सिमबो दङ । नंगौ ना नो थां
नोंगौ ‌। गासैबो जोंनि बर'निनो मोनसे नेमखान्थि होननानै बुंनो हागोन जोङो ‌। मोनसे मोजां नेमखान्थि । बेखौ जोङो इयुनसिम लाखिनाया जोंनि गासैनिबो बिबान होननानै जों बुंनो हायो ।
औ नोंदां ।
लोगोसेनो गोबां रोखोमै जोंनि आबै आबौमोना बे बैसागुखौ फालिबोदों जेरैहाय जोंनि-जोंनियाव दङ काति बैसागु बे बैसागुआ आबादजों सोमोन्दो थानाय थेवब्लाबो बेखौ बैसागुनिनो मोनसे बाहागो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो । बेवहाय आबादारिनि जिउनि सिमां मिजिं गासैबो बेरखांजोबनाय जायो । नोंथाङा बे काति फोरबोनि बागै एसे फोरमायना हो
बैसागु आरो आबादारिनोल' नङा माने समाजखान्थि, दोहोरोम खान्थि बायदि बायदि जेरै गाननाय-जोमनाय, जानाय-लोंनाय, दामनाय-देनाय, खननाय-मोसानाय, बायदि जोंनि हारिमुनि महरानो बेसो । खांजोबो बेरखांजोबो । बेनिखायनो बैसागुआ मोनसे जे बर'नि देरसिन नुजाथाइ फोरबो होननानै मोनथिनो मोननाय जायो ।
औ जोंनि हारिमुखौबो जोङो बे बैसागुनि गेजेरजोंनो फोथांनानै लाखिनायनि मोनसे बिजों होननानै जों बुंनो हाग
औ नोंथां बेनिखायनो बै सागुआ बर'फोरनि थाखाय गाजा गोमजायै फोरबोखौ खुंलांनांगौआ जोबोद गोनां । आरो उनावबो इयुन समावबो जों खुंलांबाय थागोन । जों बेफोरखौ खुंलांगोन होननानै आसा खालामो नोंथां ।
औ औ बे खुंलांनाया जोंनि गासैनिबो बिबान होनांगोन नै जों गासैबो बे खामानिखौ खुंलांनांगोन ।
औ बै बैसागुआव बर' फोरा मोदाय सिबिनाय आलासि सिबिनाय बैफोर हारि सिबिनाय बेफोर गासैबो बेरखांनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ। जों सुबुं माहारिया गासै सम खौनो मोनसे खामानि मावनायाव जोङो हु मुखुब जानानै थायो नाथाय बे बैसागु समाव जों रावबो मानसिखौनो बा रावबो सुबुंखौ खौनो खामानि मावनायखौ नुनो मोना आरो। बेवहाय मा मोनसे आलासि सोमोन्दोआबो गोख्रों जायो। मानो होननानै बुङोब्ला। बे आलासि जानाय समाबो बैसागुआवनो जों बुंनो हायो। सानसे साननै समखौ जोङो आलासि जा हैनानै बेनि सोमोन्दोखौ मोनसे गोरा खालामनायनिबो बिजों होननानै जों बे बैसागुखौ बुंनो हागोन आरो।
औ नोंथां दा समाबो जाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला। दोनथ'नोसै।